हेल'
मा खालायदों?
ओरैनो दङ नै उन्दुनानै नोंहालाय
ए है आंबो दासो बायहेराव थांनानै फैदोंमोन आं। सा लोंनानै
ए अबेयावहाय साहा लोंहैखो?
खाथियावनो दखानाव।
ए
ओमफ्राय मा मा ओंख्रि संखो?
ओंख्रिया आलुजों मैथ्रुसोमोन।
बेदर‌ गैया?
बेदर गैया मिरामिससो, नोंसिनालाय?
जोंनाबो गैयालै सानाव जानायखाय दा गैलानो।
ए
अखा हादों नामा नोंसिनिथिं?
अखा हादों ओंखानो एसे दावराव खोनादों दा अखा हागासि।
ए नै जोंथिंबो हादोंमोनबो दा एसे नागारबाय आरो।
ए उम उम बेसे बु बेसे रोजा होदों अखायालाय?
बारा रोजा नङा एसे, फ्रि फ्रि जादों आरो।
एह
उम
माथो ओंख्रि जायामोन सानावलाय?
सानाव जोंना माबासोमोन मा मोनथाइ अमा थास' बिबारसोमोन नोंसिना लाय?
जोंना सानाव दालि अमाजों मैथाजोंमोन।
ए रबिबार बाथाय अमा जायो जोंथि
औ है रुबार बा बेदर नङाबा ओंखामा हाबा
औ एकदमबारे बेदर जायाबाथाय रबिबार बायदिखौनो मोननो नागिरा
औ ज सानाव जाबाय मोनायाव गैला आरो रबिबाराव- -
माथो खालायगासिनो नोंलाय दालाय?
जेबो खालामाखै बिदिनो ओरैनो जिरायनानै दङ।
ए, जाथ'वाखै?
जाथ'वाखै संगासिनोसो मोनाखै दाबो।
नों संखो ना नोंनि आइ संखो?
आइ संदों मालाय गावहा गोथाव संनानै जायो नो हरनि ओंख्रिखौ।
ए नों सं ए नों संनाया गोथाव जाया नामा?
माने गावनि मालाबा थावा नालाय गाहा गावनि जानो लुुगैनायखौ गावहा गोथाव सङोनो।
ए
औ जानो लुुबैनाय गोथाव सोमो आरो
आ
हम
ए सोर सोर दं नआव दालाय
न'आव आइ आदा आं दङ
आफायालाय
आफाया माबायाव खामानियावसो थांदों फैथ'वाखै
ए
उम माथ खालामदो नोंङालाय
ओरैनो दं बार फांखा जागासिनो
ए नोंना माबा एसे साउन्ड आलदा खोनाफैबाय
उम
बेलेग बायहेरानिफ्राय आवाज
अखा हानायखाय एसे दावरावलै
ए
औ
अखा हाबाबो जा गरमलै
उम दिनै सान्दुंङा खमबाबो गरम जादों जि गरम जाबावदोंसो
सान्दुंङानो गैयामोन जोंनिया अखा फ्रि फ्रिसो हाबाय दसेनो आरो सान्दुंबो दुंनो नागिरो
औ
बिदिनो
आरो बेयाव गर'म मोनखानो अखा हाबायनोसै
गरम जायोलै बिदि जाबाथाय बोथोरा
औ बे
दिनै दि एलएड नि आन्जाद जादों होनदों आं नों होआखै नामा
औ हैनायदोंमोन आंबो आनजादखौहाय
ए माबोरैथो जाखो
बिदिनो एसे हो-होसाबलाबायनानै फैबाय
मोजां जादों ना जायाखै
मोजां
लेस्टा बेखौथ' बुंनो हाला सानखान्थियाव बांद्राय मोजां जायाखै नालाय बेखायनो बट बाखि बै लिरजोबनायफोराबा बेयावबा होनायाबा जाबावदोंना जाबावाखै
गासै मोनब्रैसेखौ नां दालायबोखो
आङो स्निजि स्निजि सिनि जि लिरबोदों जिखुनु आंनि साननायाव आरो
ह
ओमफ्राय बिनि स्निजि स्निजिनि लिरबोनायनि सायाव आरो जाबावो जाबावो थाबावगोनदां
मानो
आं बेबो नैजि नैजिस्नियावनो मोनगोन नामा बे दान
नैजिस्नियावनो
औ
थाबथार नामा रिजाला
थाबथार औ नाइनोसै
माहायमोन आनाद माहायमोन आनजादा
ओ बङाइगाव इउनिभारसिटि
ए
मानसिफ्राबो जि जेव जेव
साबैसेसो जागोन गासै
थोद एकस'जनसो जागोन नामा जौसे जनसो जागोन नामाथाय एसे बिदिनो जागोनदां जौसेनि एसे खम जागोना बेसेबां
मोजांबावसो बिदिबा बे नङाबा गोबां मानसिफोरानो होयो ना मोनोनो नागिरलाया सिट ओम सिटफोरखौनो
जोङो एसे जों जि बाजियाव सहैदों जिबाजि जिब्रै जिब्रैथियाव जों थांबाय लामानिफ्राय औ आनजाव थांबा लामानि लामानि फोरानो लाइन जि बुरजा हिनजावफोरनियानो मोननै लाइन हौव दखना मोनसेनो आरो ओमफ्राय बे मेइन हाबग्रा लामायाव गेटआवथ' एडमिट ओमफ्रायो माखासे माबाफोर नायोना नायनायावनो जा लाइन
उ ज थांगौ मानि ओमफ्राय उनावहायसो हाबला होजोबलाबाय थांनो टाइमानो गैखाला। बिसिबां सासे सासे नायगिरलांनो गावनो उनावहाय माबा जाबा जि थामजि जाबा
उम
हाबहैजोबदो होनबाय मानसिफोरखौ माबा खालामासै सेख खालामासै उमफ्राय
ओ हाखु दाखुलाय मारै
औ
एक घन्टा सिगांनो से रिंगा सिगां नायजावनो बिसोरो
औ ओमफ्राय बे जि बाजिबाथ' मानसिफ्रा जा जाजोबबाय फैबाय बि होनो बेनिबो बेनिबो बेहाय नै जमानो
हौवानि अनजिमाया बेसेबांमोन
औवानि इनजिमा हिसाबाबो जागोनदां बिसिनाबो द'जिसो जागोनदां आनो बारब'गोनसोदां
बिसोरनि लाइन मोनसे औ जेनबा उनावहाय जों हाबखांनानै फैबावदोंबो जानो हानाय।
होमबा नों नों हिनजाव फिसाफोरनिया
हिनजावसा फोरनियाथ ' बुरजाथारमोनलै गोबांथारमोन जों लाइन मोननैमोन।
मा द'जिनि बांसिन जागोन नामा?
औ
हा बुरजा होथारदों होनबाथ'
ओं जि बुरजा मोनदों आं
मा मायाव असन होया नोंलाय मा मा डिस्ट्रिकआव रिसटुरेन
मोनसेल'सो होनो मोनो।
एफ्लायल' होदों नों
औ
नङा आरो बियो फरायसालिमाया बे
फरायसालिया माया माने सेन्टारखौ नोङो बे मोनसेखौल' सायख'नो हायोनो।
नङा नङा नङा नों जे जे फराय सालियाव फरायसालिमायाव सोलोंगोन ना बे बियो फैया नामा?
ओहो बिदि फैया माने नोङो खालि बै जिल्लाखौल' सायख' नांगौ।
नङा नङा नों बबे जिल्लायाव बबे ओ फरायसालिमायाव फरायगोन बिनि बारै जेबो फैया?
ओहो फैयाखै बियो। बेखौहाय उनावसो माने जेब्ला नोंना
रिजाल्ट ओंखारनानै
औ पास जाबासो नोङो सायख'नो हागोन जाहैदों बेयावबो लिसफैखांनानै सिम उनावहाय माबा मोनसे पास जाबायबायोबा फैबाव जि लिस्ट माबानाय फैगोन खोमा?
आनजादनि फिथाइखौ मोनखांबासो ओंखारगोन आरो
औ औ खालि बेहाय नों जिल्लाखौल' हायो जिल्ला खौबो मोनसेल' हायो।
नों माखौ होदों?
बेख आं बेखौनो होबाय बङाइगावखौनो होबाय आं पारसेन्टआ एसे खम जायो होनदों खोमा बेयाव ओमफ्राय जों बर'फोर होनायनि फ्रा से माने बेयाव बांसिन खमानो खम आरो खमखौ नुदों आं आं होनायाव जों बर' नुवाखै आं सासेल' आं गोदो स्कुलाव फरायनाय लोगो मोननाय आंनि देसिन माबा आरोना बेखौल' लोगो हम दां ओमफाय थाबावगोनदां एसे दसन जि जन जिनैजनसोबो होनो हागौ खोमा।
ए बर'नि अनजिमायानो खम नामा।
खम बेहाय ओं औ।
गैखायानो दां।
दङ दंनाया आं नुदों साफा सानैसो आंनि होनायाव सासे सानैसो बर'फोर नुदों जि जायगायाव आं मोनदों।
आं सानदों क'क्राझारावनो लाजोबोलै बांसिन
आंना माखासे लोगोफ्रा बेयावनो गोजा क'क्राझारावनो गोजा बावनो होदों सोरबा सोरबा
बिजनियावबो दंमोन दां?
माबासो होनो बियो बि एदसो।
अ डिलेट गैया बेयाव
उमहो
दोरुङावबो थाबोआ उम जागोन दे जेबो नङा
अ फिन्थन जाबाय बायबा हामसै हाग नायनिसै
ओमफ्राय नै समाबो जाबाय दानोसै
दे
उम दे नों दा हर
नै दानजाबाय मोनजि
ओ दानजायाखै औ नों दानहर आं दानबा नोंना मा